बरायबाय नोंथां खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम ओ नोंनो फन हरनायनि जाहोना बेनो नोंथाङा एसे आंनो टाइम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
ओमब्रा आङो नोंथांनिसिम बेखौनो सोंलु खालामनो नागिरो ओ जोङो दिनै एसे नोंजों आङो एसे बेरायनायनि सो सायाव आं इसे सावरायनो होननानैसो आङो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा ओ आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ ओमबा आङो नोंखौ गिबियावनो सोंनो नागिरदों ओ ओरैनो नोङो ओ बेरायनो मोजां मोनो ना मोना आरो नोङो अबेबाफोर थांनो थाखाय थांखि लादों नामा इसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेरायनोथ मोजां मोनो ओमफ्राय दा जेरावबो थांनायनि थांखि गै थवा ओ जोङो दाखालिफोरस तो ओस टादिनि थाखाय थांखांनानै फैखांबाय आरो दारा गावआवहाय।
औ मोजां
नोंथांमोननि थिं बेरायथावना बेबायदि खाथि जायगा मोजां बेबायदि बेरायथावना खाथि जायगाफोर दं नामा?
जायगायाथ जोंनिखिजाय ओ बुंनो थाङोब्ला दङ मोजाङानो जोंनिखिजाय ओ मानास ओ दङो जायनि जाउनाव जोङो बेहायबो मालाबा मालाबा जोङो बेरायनो थांनो मोजां मोनो आरो बिनि सायाव ओ जोङो नैबे ओम दुमनि जों बेयावबो मालाबा माब्लाबा बेरायफैयो आरो गोसो जायोब्ला मालाबा जोङो सम दिहुननानै लोगोफोरजों बिदिनो दारागाव सुकि जों बेफोराव माब्लाबा माब्लाबा थांनानै ओ जों माने दिनखौ बारगहोया ओमफ्राय ओ ओरैनो नोंथाङा ओ सुकिफोराव थाङोब्ला हारसिं थाङो ना लोगोफोरजों थाङो ना नखरनि गासै ओम लोगोखौ लानानै थांफायो नोंथाङा एसे फोरमायहरदो?
आंथ सुकिफोराव बेबायदि थांफेरनाय जायाखै ओ साननै सो थाङो एसे उनावहाय ओ स्कुल कलेजनिफ्राय स्टाडिनि थाखाय ओ थांनाय जादों आरो लोगोफोर फोरजों बेनिफ्राय बेलेगाव बेबायदि थांफेरनाय जायाखै ओमफ्राय नोंथांमोन नोंथांनिसि म मोनसे सोंथि नोंथाङा जे होनबाय मानास हाग्रामा इदि होननानै नोंथां बेनि बादै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ मानासनि औ एसे आङो जा मिथिनाय बेखौ आङो फोरमायनो सानदों आङो थांनाय समाव आङो जोबोद मोजां मोनदों बेवहाय आङो बेरायनो थांनो मोननानै मानो होनोब्ला बिनि जा मिथिंगानि नुथाय बेखौ आङो नु नानै जोबोद मोजांनुदों मानो होनोब्ला बिनि सोमखोर समायना ओरैबायदि समायना बेखौ जोङो बुंबाबो बुंसनो हानाय जोबनाय नङा जायनि जाउनाव जोङो थांनानै उनावहाय बिनि जा सावगारि बा मिथिंगा बेयावबो जोङो बिनि जा लामा ओरैबायदि मोजांखौनो मोनदों आरो जोङो बेहाय मानासाव थाङोब्ला जोङो बेहाय गोबां नांगौ मुवा मुवाजों लोगोसे जुनारफोरबो नुनाय जायो जों बेहाय जेरै गान्दा नुनो हायो मैदेर नुनो हायो मै नुनो हायो दावराइ नुनो हायो बेबायदिनो मोख्राफोर नुनो हायो बेबायदिनो गोबां जोङो जिब जुनारफोर नुनो हायो आरो मानासाव थांल्बा ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां दाावफोरबो जोङो नुनो हायो मानास फोराव ओमफ्राय बेहाय गोबां जुनारफोरबो नुनो नुनो मोनगोन जायनि जावनाव जों गासैखौबो नुजुबाबो जानो हागोन गौ जेब्ला नोंनि ओ ओ खाफालाव जेब्ला नोंनो नुनाय दिन दङ ब्ला नुनाय दिनखौ बोरैबा थांफ्लांदोंब्लासो नोङो बेफोरखौ नुनो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो मानासफोराव बेरायनो फैनो लुबैगैना लुबैया आरो बेबायदिनो नोङो अबबाफोर दावबायनोब्ला माजों थांनानै मोजां मोनो गारि बा स्कुटि आरो नोङो थांनानै मानासफोराव थांनो गोसो जागोना जाया एसे खोन्थाहरबा मोजां जागोन
औ थांफेर आंथ जेराव बेबायदि मानासफोराव थांफेरनाय जायाखै थांनो लुुगैयो खिन्थु ओमफ्राय लोगोफोर जोंबा नखरनि बेबायदिफोरजों जमा जमा थांनो लुगैयो आरो ओमफ्राय औ बेबायदिनो गारिफोरजोंहाय बांसिनै बेरायनो लुगैयो आरो
औ मोजां ओमफाय नोंथाङा ओ ओरैनो देनांफोर ओरैनो अबबाफोर थांनो थाखाय थांखि लादों नामा माबाफोर गोजानाव थांनो बा ओरैनो बेरायहैनो माबाफोर थांखि लादों नामा?
दाथ जेबो थांखि लानाय गैथआ बेरायनो बेबायदि थांनायनि आरो
औ औ
नोंथाङा अ बेनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आङो नोंथांनि खौ बेखौनो बुंहरफिनो आङो नोंथाङा मा सोंदों आं बेखौ मोजां खोनानो हायाखैमोन नोंथाङा एसे फोरमायफिननो हागोन नामा?
नों औ नोंथाङ जे होनदोंमोन एसे उनाव आगोलावहाय ओ खाथिफोराव ओ बेबायदिनो दुमनि बेरायनायनि जायगा बेबायदि दङ होननानैहाय ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ ओ हागोन ओ दुमनिफोरावथ' जोङो फैनानै बिराद मोजां मोनो मानोबा दुमनियाव जोङो गोबां साहा बागान दोङो आरो बेहाय बेसेबांबा गिदिर फोथार आरो बेसेबांबा बिगा जोङो बेहाय ओ साहा बागान नो हायो जायनि जाउनाव जोङो बे दुमनियाव थाङोब्ला आबादब्ला ओ सोमखोर समायना आरो बेहाय गोबां मानसिफोरानो माने बेरायनो थाङो बा बेहाय मोनसे गावनि सावगारि सेबखांनो थाङो। बेहाय आरो गावनि ओ जा ओ गोसोनि ओम नोंनि सिन्था भाबना बेखौ खारहो थाखाय बेरायनानै बे मोनसे गोजोन जायगायाव मिथिंगाजों ओ थाहैनो ओ मोजां मोनो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा दुमनियाव फैनाय जायो ओमफाय आरो बेहाय गोबां साहा बाग गानखौ जोङो बांसिन नुनाय जायो आरो बेहाय गोबां मानसि फोराबो ओ गावसोरनि ओ जा बेरायनाय लुबैनानै फैनाय बेखौ जोङो मानसिफोरखौ गोबां नुनो हायो। आरो बेहाय जोङो ओ बांसिनानो ओ जोङो गारि बाइक बेफोरजों जोङो बांसिन फैनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौनो आं नोंथि नोंथांनिसिम फोरमायहरदो ओमफ्राय ओरैनो ओ नोंथाङा ओ बेरायनाय होनोब्ला ओ ओरैनो नोङो मा समाव बांसिन मोजां मोनो ओ माबा ओ मोनसे ओ थांनाय समाव ओ जेनेबा नोङो ओरैनो मा मोनसे नोंनि जा फरायनाय बियो सुथि जोबनायनि उनावहाय बा बन्द मोनोब्ला आरोब्ला ओरैनो नोङो फुङाव थांनो मोजां मोनो ना बेलासि थांनो मोजां मोनो आरो दाथ सबिगासिनो गरम बन्द बिनि सायाव नोङो अबबाफोर थांनो थां खि लादों नामा बेहाय आङो एसे फोरमायनो हायोब्ला मोजां जागौ
हेलौ
औ बुं
जोंथ जोंनाथ दा बन्दआथ जुलाइआवहाय जायोना ओमफ्राय जोङो गरम ओ बेबायदि गरम बन्द मोनोब्लाथाय गोबाङानो ओ ओ स्टुडेन्ट फोर फरायनाय फरायसा गथफोरा बेबायदियाव स सो बांसिनै बेरायनो खाबुखौ मोननाय जायो आरो बेनिखायनो बेबायदि ओ ब बन्द टाइमाव बांसिनै बेरायनो थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय ओ
नंगौ
औ
बेनिफ्राय
हेलौ
ओरैनो माबाफोर सि थि दंबावो नामा आंनिसिम नोंथाङा बेरायनायनि बागै
नोंथाङा बेरायनो थाङोब्लाथाय हारसिं बेरायनानै मोजां मोनो ना लोगोफोरजों ना बेबायदि नखरनिफोरजों थांनानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ ओ हागोन आंथ बेरायनो थाङो होनोब्ला आङो ओ दिनैसिमबो हारसिङै बेरायनो थांफेराखै जायनि जाउनाव आङो माब्लाबा समाव लोगोजों थांफैनाय जायो माब्लाबा समाव नखरनिखौ लांफैनाय जायो आरो हारसिङै थाङोब्ला नोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव थाङोब्ला नोङो एसेबाबो गिनाय होननाय सोदोबा एसेबाबो फैयो जायनि जाउनाव जोङो लोगोफोर थाङोब्ला इसेबाबो जों गोसोखौ मोजां मोनो लोगोफोरजों रायज्लायनानै माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ सेयार खालामनानै जोङो मिथिनो मोनो बा मो जोङो बायदिसिना बाथ्राफोरखौ जोङो माने ओ मिथियैखौबो जो मिथिनो हानाय ओ लोगोफोरजों रायलायोब्ला आरायोब्ला ओ बेबायदि जोङो मिथिनो मोनोआरो आरो आं बांसिनानो ओ बेरायनो थाङोब्ला आङो ओ लोगो फ फोर बा न'खरनि जायखि जाया मानसिखौ लानानै थांनोनानैसो उम नानैसो आं मोज मोजां मोनो ओमफ्राय बिनि बागै ओ बुंनो थाङोब्ला आङो बांसिनानो ओ दावबायनो थाखाय आङो ओ गारिजों बांसिन मोजां मोनोआरो ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा जेनेबा जायगायाव थांनो गोसो ओरैनो उनावहालागै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा
नोंथाङा ओ मा सोंथि सोंदों बेखौ खोन
औ औ नोंथाङा औ औ। औ नोंथाङा ओ मा मा जायगायाव थांनो गोसो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा? देनाङा लागै।
जोंथ' ओ दा बे मानास बे दुमनि बेफोर बायदिफोरावबो थांफेरनाय जायाखै। बेफोरावहाय थांनो ओ सानो आरो।
औ औ ओमफ्राय बेबायदिनो गोजान जायगाफोराव बेरायनो थांनो गोसो जागोन ना जाया बा लुबैगोन नना लुबैया? आरो बबेयाव थांनो गोसो बेफोरखौ खोन्थाहरबा मोजां जागौमोन।
ओ गोजानफोरावबोथ' थांनो लुगैयो बेबायदिनो। यो उम। जोंनि ओ आसामनि बाहेरफोरावबो थांनो गोसो जायो आरो।
औ औ ओरैनो जायगाफोर मख'नो हागोन नामा मा जायगाफोराव थांनो गोसो दा नोंनि साननायाव?
हेलौ
अ दे बुं मा जायगायाव थांनो गोसो ओरैनो मोनसेसो खोन्थानो हागोन नामा मा जायगायाव बांसिन थांनो गोसो जादों नों दा?
ओ जो जो आं थांनो गोसो जानाय बादिब्लाथ'
मा जायगायाव थांनो गोसो खोनथाहरनो हागोन नोंथाङा?
ओ थांनो लुगैनायाथ' ओ सेन्नाइ बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनो लुगैयो आरो।
औ औ नंगौ नामा? मोजाङानो होमब्ला ओ बेबायदिनो थांनो थाखाय मोनसे थांखि लानांगौ होमबा नोंथांजों आङो सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आंनि सि बुंनायफोराव माबाफोर ओ गाज्रि राव बा जियानो जा नोंनिसिम आङो माबाफोर गोरा बाथ्रा बुंहरदोंमोन नामा एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
ओ जेबोथ' बेबायदि गोरोन्थि गोरा बाथ्रा बुंनाय मोनाखै जोबोर मोजाङानो जादों नोंथांनिसिम ओ नोंथांजों रायजलायनो मोननानै जोबोर मोजां मोन्दों आरो गोजोननायबो मोनदों ओ
होमबा दिनैनि ओ जा नोंनिसिम रायलायहरनाय बेखिनियावनो होमबा आङो बेरायनायनि बागै जा रायलायहरनाय आं बेखिनियावनो आङो नोंथांनिसिम फनखौ दोनथनोसै नामा दिनैखौ?
औ औ दे।
औ दे होमबा गोजोन्थों।